हा
नोंथां खोनादों?
अ नोंथांजों आङो दोरोङारि फोरबो बैसागुनि बागै रायज्लायनो सानदोंमोन नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन ना? औ औ बिदिनो दोरोङारि फोरबो बै बैसागो उनावहाय माबोरैहायो खुङो नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा?
औ औ नोंथां हागोन ओ बैसागु फोरबोखौ जोंनि गामियाव बेफोर ओ माबादियै खुङो बेखौ नोंथांनि सिगाङाव आं एसे फोरमायना होग्रोनोसै नोंथां ओ बैसागुखौ जों बेफोरबायदिनो मोसौ बैसागु आरो रंजालि बैसागु बेफोरबायदि खुंनाय जायो मोसौ बैसागुखौ जों गिबियाव ओ सैथो दाननि जोब था खालाराव मोसौनि बैसागुखौ फालिनाय जायो नोंथां ओ मो सैथो दाननि जोब खालाराव जों मोसौखौ थुखैनाय जायो बेफोरबायदिनो मोसौ थुखैनायाव बा नांगौ ओ मुवा बेसाद लाव फान्थाव दिग्लि लिथि थाराय गाज्लि ओ बेफोर मुवा बेसाद फोरखौ जों सानसे आगोलावनो बुथुमनानै लानाय जायो नोंथां बिनि उनाव जों सैथो दाननि जोबथा खालाराव मोसौखौ थुखैनाय जायो ओ बिनिफ्राय जों मोसौ थुखैनायाव ओ मोसौखौ जोङो दैमा बा बेफोरबायदिनो फुख्रिफोराव लांनानै मोसौखौ थुखैनाय जायो बेनिफ्राय जों मोसौखौ थुखैखांना मोसौखौ थुखैनाय समाव जा लाव फान्थाव बेखौ सारै सारै मेथाइ खनै खनै थुखैनाय जायो बिनि उनाव जों ओ साराय बा खान्था बेफोरनि हांगारखौ जों मोसौनि मोदोमाव फोथा होनाय जायो मोसौनि मोदोमाव बे फोथ फोथाखौ होयोब्ला ओ मोसा लख्रायाबो मोसौखौ गिना खारो होननानै जों आबै आबौनि खुगानि ओमफ्राय मोनथिनो मोनो नोंथां ओ बेफोरबायदि बिदिनो औ जों मोसौखौ थुखैखांनानै ओ दुब्लि बा फोथारफोराव हगारनानै होनाय जायो बिनि उनाव जेब्लानिखि मोनाबिलि सम जायो अब्ला मोसौ खानाय जा गलि बेखौ सिबस्रां लिरस्रां खालामनानै बेवहाय आलारि बाथि फोजोंनानै मोसौखौ जों गोदान फागाजों खानाय जायो बिनि अखानायै बैसागुनि जा से खालार बै सानखालि जों न'खर न'खर गासिबो फुजा होयो बिनि उनाव ओ जोङो ओ उन्दैया गिदिरखौ मान खालामो बेफोरबायदिनो ओ जेब्लानाखि आरो बैसाग दाननि नै खालार सफैयो अब्लनिखि जों बै सानखालि खाथि खालानि गामिफोराव गामिनि बोर बोराइ बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाइ गासिबो जयैनो बैसागु रंजानो ओंखारलाङो नोंथां बेफोरबायदिनो जों बैसागु रंजानायाव ओ न'खर न'खर बिनि न'खर बैनि न'खर गासिनोबो न'खराव जों बैसागु मागिनोबा रंजानो ओंखारलाङो बेवहाय न'खरनि सुबुङा जोंनो अननानै जा माइरं फैसा हरो बेखौ जों अन्थोब महरै लानानै फैनाय जायो नोंथां ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बैसागुखौ माबारै खुङो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां ओ बैसागोखौ जोंनियावबो बिदिनो नोंथांमोननियावहाय जेरैबायदि फालियो ओ जोंनियावबो बिदिनो बैसागोखौ फालियो ओ सैथो दाननि जोबथा खालाराव जोंनियाबो बिदिनो मोसौखौ थुखैयो लाव फान्थाव बिदिनो बुथुमो थाराय देग्लि बिलाइ बिदि बुथुमबो सानसे सिगाङावनो बिनिफ्राय जोङो बै जि दिनाहाय मोसौ थुखैगोन बिदिना फुङावनो सिखारनानै बयबो बे लाव फान्थाव ओ बेफोर- हागोन आरो बेवहाय जोङो हालदि होयो फान्थाव होयो लाव होयो थाराय होयो दिग्लि बिलाइ होयो बिदिनो गोबां बिदनि जोङो बेवहाय होनाय जायो आरो बेखौ जोङो फुङावनो सिखारनानै हायो हानानै उनावहाय जोङो बिदिनो मोसौखो गलियाव जोङो गङाव ओ जानाय थाव फोनो बेनिफ्राय फोननानै जोङो थुखैनो लाबोयो दैमायाव थुखैनो लाबोनानै बिनि फ्राय बेवहाय दैमायाव थुखैबाय बा बबेबा दैखराव थुखैयो जायखि जाया बिदि थुखैनोना लाबो दुगैयो आरो जोङो बेनिफ्राय थुखैखां थुखैखांनानै जोङोहाय आ बै न'निफ्राय हानानै लाबोनाय जेलाव फान्थाव देग्लि थाराइ बिलाइ थालाय बे बेखौ जोङो बे मोसौनि मोदोमाव गान खनै खनै जोङो सारनानै होयो आरो सारनानै होनायनि उनावहाय जोङो आरोबाव बे मोसौ खानाय फागाखौ जोङो गुबुन आरो बै गुबुन न'से न'खरसे जों जोङो बै फागाखो सोलाय लायो आरो माने जे बिसोरनि माइनावाबो जोंनाव फैथो आंनि माइनावाबो बिसोरनाव थांथो बिदि फोथायनायमोन आरो गुबुन गोदोनि मानसिफोरनिफ्रायहाय बेखायनो जोंबो फागाखो बिदि सोलायलायनाय जायो आरो नोंथां बिनि फ्राय बिदिनो मोखौखौ थुखैखांनानै बिदिनो मोखौखौ जोङो ओ ओजानो जि जायगायाव थुखैबाय बे जायगायावनो जोङो होनानै दोनो बिनिफ्राय होनानै दोननानै बि दिनो मोखौनियाव जोङो दानि नोंथाङा बुंनाय बायदिनो ओ गोसोम फुथा फोनो हांगारखो फोनो जोङो बे गोसोम फुथायावनो गोदोनि आबै आबौमोना बुंनाय बाददिनो बे गोसोम फुथाखौ फोनोब्ला मोसास मोसा मुफुर बायदिया गियोमोन। ओ बिदिनो जोंबो गोसोम फुथाखो होनाय जायो आरो नोंथां बिनिफ्राय जोङो मोखौखो होखांना फैनायनि उनाव दुगैस्रो लोबस्रो बिनि उनाव जोङोहाय लामा लामा ओ दिंखिया खाबोयो दिंखिया खाबोनानै जोङो आरामसे न'आव लाङो बिनिफ्राय ओइ जोंजोंहाय जों लाबोनाय मोखौनो सारनाय दिग्लि फान्थाव बेफोरखौ जोङो बे माला सुना लाबोनायखो मोसौ गलियावबो थुयो बेनिफ्राय बेजोंनो सानजाहानि न' आरो सोरोनाबहानि न' बेफोराव जोङो सोरगिदिं थुयो बेनिफ्राय लाव फान्थावखौ आग्लायनायखौ जोङो सोरगिदिं न'नि सोरगिदिं सारजोबनानै होयो आरो नोंथां बेनिफ्राय बिदिनो बै सानखालि मोनायाव जेब्ला मोस सानो खानो सिगां जायो बैसानाव जोङो बिदिनो हाग्रानि ओ मा होनो बिलाइ माबा माबि दिनो बुथुमो गोबां बिदनि-बिनि बिलाइफोर बुथुमो बेखायनो जोङो मोसौनो थङा होनो थाखाय जगार खालामो जोङो मोसौनो थङा होयो बै सानखालिनिफ्रायसो जोङो माने मोसौनो थङाहैयो आरो नोंथां बेनिफ्राय बिदिनो जोङो फागाफोर लाबोयो गोदान फागा लाबोयो बे गोदान फागायाव गोजा दिरुंजों जोङो फागायाव खायो बिनिफ्राय बै फागाखो जोङो बावो बाउनानै आरो मोसौनो मोसौ गलियाव खायो। होनानै मोसौखौ बेजोंनो खायो आरो नोंथां बेनिफ्राय बै सैथोनि जोबथा खालारा बैयावनो जोब्बाय बिनि उनाव बैसागोनि से खालार फैबाय बैसागोनि से खालार फैयोब्ला ओ बयबोहाय न'खर न'खर नोंथाङा बुंनाय बादिनो जोंनियाबो बिदिनो फुजा खोनाय जायो आरो नोंथां बेनिफ्राय बै फुजायाव एक थारिख खालि गोदोरखो खुलुमनाय उन्दैया गोदोेरखौ खुलुमनाय उन्दैनो गोदोरा अननाय होनाय बिदि जोङो बयबो खुलुमलायो आरो नोंथां बिनिफ्राय बैसागो खो जोङो गासैहाय स्नि सान फालियो बेवहाय जोङो मोसायो जोंथ' बैसागोनि से खालाराव बिदिनो जोङो फोरबो होनायजोंनो खुलुमनायजोंनो मानायजोंनो जोङो बै से खालारा थाङो बेनिफ्राय बैसागोनि नै खालारनिफ्राय जोङो मोसायो आ रो नोंथां बेनिफ्राय बिदिनो जों बयबो बैनि नखर बैनि नखर मोसायो। ओ ज' ज' गामिनि सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ बयबो जयैनो मोसायो। बेनिफ्राय मोसा मोसा बै स्नि खालार जेब्ला जोबहैगोन अब्ला जोङो बै मोसानानै मोननाय माइरं, फैसा बेफोर जयैनो जोङो बु थुमनानै ओ खाना-खाना जायो आरो नोंथां। बै खाना जानायाव बिनो जोङो बयबो जयैनो गामि मोनसेयाव खाना जायो बेनिफ्राय बै बैसागो गेजेरावनो जों गामियाव बहाबा मोनसे प्रग्राम लाहैयो माने हाबाफारिफोर खुङो बै हाबाफारियाव जोङो बेखौनो गेदेरा उन्दैनि अननाय उन्दैया गोदोरनो अननाय बिदि हाबाफारि फोरखौ जोङो लानानै बै बैसागोखौ खुङो आरो नोंथां बिनिफ्राय बै बैसागोआवनो जोंनियाबो मालाबा बाय बाहागिफोरा गोदोरखौ खुलुमफैयो मालाबा उन्दैया गोदोरखौ खुलुमहोयो बाय बाहाय बाहागिफोराबो बिदिनो बे बैसागु समाव आलासि जाफैलायो आरो नोंथां। बिदिनो जोंनि बैसागोआ बिदिनो थाङो बिनिफ्राय बैसागो होनोब्लाथ' गोबां जोङो जेरै र ओमफ्राय नोङो खाम सिफुं जुथा बिदि लाबोनानै जोङो मोसायो आरो बिदिनो गोबां बैसागो होनोब्ला जोंथ गोबां रंजाखाङो बिदिनो जोंनियाव गोबां मानसिफोरानो माने मोसायो आरो नोंथां। दा नोंथांमोननियावहाय बोरै खुङो बैसागोखौ
जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो नोंथाङा जाबादि बुङो बुंदों बेफोरबायदिनो खुंनाय जायो नोंथां।
औ
औ नोंथां बेफोरबायदिनो जोंनि ओ गामियावबो बेफोरबायदिनो नोंथाङा जाबादि फोरबो खुङनो बुंदों बेफोरबायदिनो खुंनाय जायो बेखौ जों ओ बैसागु नि एसे जोबथा बा लास जोबथा खालाराव खुंनाय जायो नोंथां बेखौ जोङो ओ बैसागु बिदाय बुंनाय जायो।
औ औ अ जोंनियावबो बिदिनो जायो नोंथां ओ जोङो दानिया जोङो गो बैसागोनि एसे गेजेर नांफुंनायावबो बे जेनेबा बैसागो फैहां फैहांआवनो जोङो बिदिनो गामियाव मालाबा आगु बैसागु खुङो बिनिफ्राय कलेज स्कुलफोरावबो जोङो आगु बैसागो बिदि खुङो बै आगु बैसागुआवहाय जोङो जोंनि बैसागोआव जिखिनि माने फोरबो जों होनांगो गुन्दैनो गुन्दैनो अननाय होनांगौ गिदिरनो खुलुमनाय होनांगो बिनिफ्राय खाम सिफुं फुं जथा सेरजा बायदि बायदि जोंनि दामजु आरो बैसागोनि जि दामजुफोर बै दामजुखौ लानानै जोङो मोसायो आरो नोंथां बे आगु बैसागुबो थिग बिदिनो जोङो बेखौनो बुङो जे आगु बैसागु होनोब्ला बै बैसागुआव जोङो जिखिनिखो जोङो बाहायो जिखिनिखो जोङो रंजायो बेखौनो जों बै आगु बैसागुबो बिदिनो रंजायो आरो नोंथां ओमफ्राय बिदिनो जोंनि गामि ओनसोलाव बे बैसागोनि जोबथा खालाराव बिदिनो जोंबो गामियाव बे जोबथा बैसागु बिदाय खुंनाय जायो आरो नोंथां थेवब्ला नोंथाङा आंनो बेखिनि समखौ होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम गोजोननाय जाबाय नोंथां‌।
औ औ नोंथां आंबो नोंथांजों सावरायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां। नोंथांमोननि ओनसोलाव माबादि खुङो बेखौ मोनथिनो मोननानै
दे जागोन दे नोंथां
औ नोंथां